हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर'फोरा माबायदि बिदिहाय मा मा बाथोन देनानै जायो बेनि सोमोन्दै
औ औ औ।
औ औ बिदिनो जोंनि बर'फोराथ' गोबां रोखोमनि बाथोन देनानै जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नों थां
गुबुन हारिफोरखौबो बाथोन देनानै जानायखौ नुयो थेवब्लाबो बेफोरनि गेजेराव जेरावनो जोंनि बर' हारिया बर' हारिया बाथोन देनानै जानाय फोर जोबोर खहाबथाव आरो गोथावसिन जायो होननानै जोङो मिथि मिथियो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनि बर'फोरा गोदोहाय जोङो नाफोर गुरनो थाङोब्ला
औ
ना गुरनो थांनायफोराव बायदि रोखोमनि नाफोर मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे बिदिनो साम' एंखावरि गांजेमा खांख्राइ बायदिफोर मोनोब्लाथाय जोङो बैफोर गांजेमा खांख्राइ एंखावरि बायदिफोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै जोङो ना गुरनायाव मोनबोयो बाथोन देनानै जानो जोङो हुदा दङमोन नङाहोमबा नोंथां बिदिनो जोङो फोरखौ ना आरिफोरखौबो जोङो एवनानैबो बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो सावनानैबो बाथोन दना जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनो थोन होनोब्ला जोंना बे बानलुखौ नां थारगोन नङा होमबा नोंथां ओह बानलु होयोब्ला ज जोङो बेखौ एसे आलौनाय जोङो बानलुखौ बुरजा होनानै जों बाथोन जोङो बाथोन जानाय बायदि मोनो बिदिनो जोंनि बर' बर'फोरा जोबोर गोथाव गोथाव बाथोन देनानै जानाय हुदा दङ दासिमबो जोङो बेबायदि बाथोन देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो थेवब्लाबो जोङो बे गांजेमा आंखावरि बायदिफोरखौ जोंहा एसेबां मोननो थांला बेफोरो दासान्दि जोबोर मोनो गोब्राब
औ गोमालांबायखनो बुंजायो
औ गोमालांबायखौनो बुंजायो औ बिदिनो जोङो बे एंखावरि गांजेमा ना बायदिफोरल' नङा जोङो बायदिन रोखोमनि आरोबाव ओ गोथां बाथोनफोर देनानै जानाय जायो जेरै गंगार दुन्दिया आरो दुन्दिया बाथोन बायदिफोरखौबो जोङो बाथोन दोननानै जायो नङा होमबा आरो बै माय सोमर्दि फोरनि ओ थारा फोर खौ आरो मायसुन्द्रि बिलाइफोरखौबो जोङो बाथोन देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनो आरो जोङो आलु फोरखौबो बिदिनो रुनानै जोङो बाथोन बानायनानै जों जानाय नुनो मोनो बिदिनो गोबां रोखोमनि जबोर गोथाव गोथाव बाथोनफोर देनानै जानाय जोंहा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबादि हुदाया दङ आरो नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादि बेैहाय बाथोन देनानै जायो
औ हागोन नथां औ दाथ' गोम गरम बोथोर नङा होमबा नोंथां जों बे गरम बोथोराव बिदि बिदिनो जों बिदि ओंख्रिफोर संबाबो जों खायसेया गरमनि थाखायनो जों ओंख्रि गोदुं ओंखाम जाया आरो
औ नंगौ
बिदिनानै दै सोमनानै जायो बिदिनो बिदिनो ना गुरना लाबो सनाय बिदिनो जेंनाफोर बिदिनो गोरि नाफोर थाब्लाबो बेफोरखौनो जों सावनानै फानलुफोर होनानै सिफ्लेनानै जायो आरो बाथोन देनानै थिग बेबायदिनो जोंङो खांख्राइफोरखौ लाबोनानै जों बिदिनो दोन द फायो बिदिनो बेखौबो जोंङो खांख्राय बाथोन देनानैबो जायो आरो। दा बांसिनानो जोंनि न'खराव बिदिया सोलियो जे दा गरम बोथोर नालाय फुंआवनो। सोरनिबा नाफोर गुरनो थानाय बे थायो नालाय जिरायना दोननाय। बिदिनो जों फुंआव जों फुंनि खाजि खौ बिदिनो दै सोमनानै जायो बिदिनो दै सोमनो बेयाव ना बाथोन। नाखौ सिब खांनानै सिफ्लेगोन नंङाबा जों देगोन फानलू होनानै बिदिनो ओमफफ्राय बाथोन बिदि बिदि माने बाथोनजों बिदि ओंखाम सोमना जाबा माने बांसिन खहाबो आरो ओंखामफोरा। माने गरम दों बिदि ओंखाम सोमना दै सोमना जानाया माने गोबां खहाबथावना आरो खहाबो जानानै। जोंङो बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर बिदिनो जोंङो माइफोर गायनो थांब्लाबो जों जेबो ओंख्रिबो गैयाबाबो जोंङो। बिदि ना मासे मानै थाबाबो जों बेखौनो बाथेन देनानै फुंनि खाजाखौ जों जानानै ओंखारलांङो आरो।
औ नंगौ।
बिथिंबो बिदिनो बुंनो थांङोब्लाथ'। जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो ना गुरनायफोराव आखा फाखा नंङाब ओमबा नोंथां। बिदिनो खायसे खायसे जोंनि आइजोफोरा जेनेबा नाफोर फाननानैनो जेनेबा बिदिनो माइरंफोर बायोमोन न'खरनि खर'साफोरखौ बायोमोन आरो गोदो। गोदाय माने गोदो जेनेबा बिदि ए बिदिनो नाफोर एबा माइरंफोरा एफा दाम नंङामोन। बिदिनो सेरसेयाव थायनौ बिदि थाइबा गाहामल' मोनो आरो। जों खोनानाय बायदिबा औ थिग बेबायदि बिदिनो अ दा गोदोनि बायदि नाफोरखौ दा बारा मोननो थांला। माने गोदो जेराव मेराव अ बिलोफोराव एबा बगा दुब्लि फोथारफोराव बांसिन ना मोनोमोन।
औ नंगौ।
अ आगोलनि बायदि बिदि ना मोननाया अ बारा गौला आरो। जोबोर खम जाबाय थिग बेजोंनो गोदो जों जेनेबा बर' गोदो आइजो बर'नि बर' आइजोफोरा गोदो ना फाननानै बांसिन फैसा रां आरोखि आरो ओमफ्राय दानिया दा गोदोनि बायदि जेनेबा जों बिदिनो बे एंखावरि गां गांजेमा बेफोरखौ बारा मोननो थांला आरो माने जोबोर खम जाबाय। गोदो बांसिन मोनोमोन औ थिक बेबायदि बिदिनो दानि आइजोफोराबो ना गुरनो थांब्लाबो। दानियाव अ बारा नाफोरखौ मोननो थांला आरो। एसे जोबोद खम जाबाय आरो एंखावरि गांजेमाफोरा। गोमालांबाय होननायखौ होननानै बुंजायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
गोबांङानो गोबां बर' आइजोफोरानो दाबो जेनेबा ना फाननानै जेनेबा जिउ खुंबोदों आरो ना गुरनो थांनानै।
औ।
बिदिनो जोंनिया नाफोराथ' बे खायसे खायसे नाफोरा जोबोद दाम नंङा होमबा नोंथां? बिदिनो बे बोथिया नाफोराथ'बां बिदिनो फुवासे गाहामावनो बाजि रां गाहाम आरो। ओम बिदिनो बै खुसियाफोराथ' बिदिनो बांसिन दाम आरो। माने खुसियाफोरखौ गोबां ओ जों बे बेरामि सुबुंफोराबो जायो नङा होनबा थै जानो थाखाय एसे बोलो मोननो थाखाय बेनिखायनो बिसोरो ओ दाम आरो बांसिनानो बिदिनो ना गुरनाय होनोबाथ ना गुरनाया जोंनि दा दा सोलिफुनाय ओ माबायावथ' जों जेनबा लाइमोनफोरखौबो बारा गुरनो थांनाय नुला आरो नङा होनबा नोंथां बिदिनो जेनेबा खायफाफोरा फरायनाया टाउन सोहोराव थाहयो नङा होमबा उनदैनिफ्रायनो बिसोरो ओ बेफोरखौ जेनेबा जोंनि गामि ना गुरनायफोरखौ बेखौ रोङा आरो माने बिसोर उन्दैनिफ्रायनो थाउन थाउनाव थानाय नालाय बेनिखायनो ओ गोबां मानसिफोरानो ना हमनो रोङा एबा गुरनो रोङा आरो नोंथां
औ नंगौ
ओम ओ नोंथांनि जेन'बा गामिफोरावबो बिब्दिनो बर' आइजोफोरखौ दाबो ना हमनानै फाननायखौ नोंथाङा नुदों नामा
औ औ एसेबां नुनो थाङा नाथाय खायसे खायसे जोङो बिदिनो औ बबेबा समाव जोङो गोबां जोङो ना मोननो हायो नङा होमबा बिदिनो जोङो बबे बाना थासनाय जायगायाव जोङो बिदिनो जोङो माइफोर गायनो जोङो ट्रेक्टर एबा हालफोर एवनाय जायोब्ला जोङो बैफोराव औ ना थानाय जायगायावहाय जोङो नाखौ जोङो मोननो हायो लाना खायसे ओ गावनि ओ जांनांगौनिखौ जानानैहाय बा आद्रा थानाय ओमफ्राय जोङो बिदि फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो खायफा खायफा सुबुंखौहाय नाथाय जोङो ओ एसेबां जोङो गोदोनि बायदिहाय बेफोरबायदि जोङो ओ खेबसे गुरगासेयाव जोङो बिदि खबाइसे एबा खबाइ गेजेरसे गाहाम ना मोननाय खोनायोमोन बेफोरबायदि जोङो आथिखालाव जोङो खोनानो मोन
औ नांगौ
बिदिनो जोङो आथिखालाव ना मोनोब्लाबो जोङो न'आवनो बिदि ओ जोङो जागासे जागासेफोरल मोजां मोननायखौ खोनायो आरो ओ जोङो बेखौनो बाथोनबो देनानै जायो आरो बिदिनो ओंख्रिफोर संनानैबो जों जानायखौ नुनो मोनो
औ खायफा औ खायफाफोरा बिदिनो बाथोन देयालासिनो बिदि थालिर जेरै बिलाय फोराव आं मेना जानायखौबो नुदों आरो गोथाव जायो बिदि जाबाबो नोंथां
समनि बिदिनो ओ गावबा गाव आदब खायदाजों बे बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जानायखौ ओ जोङो बिदिनो ओ जोङो गोदोहाय जोङो बांसिन बे बाथोन देनानै जायोब्लाथाय जोङो बै औवानिफ्राय बानायना ला नाय बे थबसिजों जोङो ओ आरो बेखौ जोङो बे बेयाव जोङो बांसिन देनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बे बाथोनखौहाय जोङो बिदि बिगियानारि जुन्थिजों दिहुनजानाय बे ओ आगजुफोरजों जोङो मेसिनफोरजों जोङो ओ देनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ बुंनो थांब्ला बे औ बुंनो थाङोब्ला औ बे मेसिननिसाय बे जोंनि थफसेयाव दोननायखौ बांसिन थावनाय मोनसिनो आरो नोंथां
औ नंगौ औ
बिदिनो औ-औ-औ नंगौ आरो बिदिनो जेनेबा ओ जोंनि जेनेबा बाथोन बुंब्लाथ' जोंनि ब अफोरानो बांसिन जेनेबा गोथाव खहाबनासिन जानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो नोंथां माने गुबुनफोरा बिदि गुबुन हारिनि एबा मानसिफोरा बिदि
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथां